औ हेलव नोंथां खोनादों ना?
अ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां। ओमफाय नोंथाङा आंनाव ओ कल हरनायनि आन्दोआव माबाफोर दंमोन नामा नोंथां?
औ नोंथां दङो। आं नोंथांजों फंसे गोनां बाथ्रा लानानैसो नोंथांनिसिम
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ नंगौ। नोंथांनाव फंसे बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन आं नोंथां। माने जौआ सासे सुबुं आरो बेनि न'खरखौ माबायदि गोहोम खोख्लैयो बिनि सायावसो आङो सावरायनो सानदोंमोन
ओ सावरायनांगौआथ' गोबां खोथा दं बेनि सायाव। ओ मोजाङानो जादों नोंथां बिनि बागै ओ सोंनो बा बिनि बागै सावरायनोबा आंनाव कल हरदों गोजोननाय मोनदों आंबो नोंथां
अब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जौआ सासे सुबुंनियाव माबायदि गोहोम खोख्लैयो आरो बेनि न'खरनियाव माबायदि गोहोम खोख्लैयो औ।
अ हागोन नोंथां हागोन।
दे अब्ला फोरमायलाय नोंथां।
ओ जौ होनबाथ' जोङो सिगाङावनो अ मिथिनो मोनखायो जे फेग्रा मुवा मोनसे। जायनि ओ माखासे मोजां आरो ओ गाज्रिबो ओ गुन दं। जायखौ जाय सुबुङा बाहायो बे सुबुंनि ओ गोसो आरो ओ
बेयो मा?
बेखौ ओ मोनसे रोखोमनि जखायाव बाहायनो हागोन ना हाया बे सासे सुबुंनि सायावसो सोनारो नोंथां। ओ। मा होनोबा नोंथां जौखौथ' जों लोंबा फेयो बयबो मिथिखागौ।
औ नोंगौ नोंथां।
बै जौ लोंनानै फेग्रा मानसिया ओ गाव मा फेनानै माबायदि जायो बा फेन्नानै माबायदि आखल दिन्थियो बेखौ, गाव मिथिया आरो बे समाव बियो ओ एकदमबारे निसायावसो थायो बिनि खर' मेलेम माथा जेबो खामानि होआ आरो नोंथां। बेनिखायनो मा खालामो बियो ओ जेब्ला जौआ फेयो अब्ला बेनो जौखौ नांबावगौ नांबावगौ जायो आरोना नोंथां बेनाव बिनि उनाव मा खालामो बिदिनो सानफा एफा सानफा एफा बिदिनो लोङै लोङै लोंलांबाय ओमफाय ओ। जेब्ला बिनि देहा सोलेर मोदोमाव जौआ हाबजोबखाबाय अब्ला बे मा जायो बे जौ न'आबानो थानाय हाया आरो नोंथां औ नोंथां ओमफ्राय बिनि उनाव मा जायो उनाव थाखा फैसा गैयाबा न'नि, ओ फानजाथाव बेसादफोरखौ जौनि बदलै सोलायो बा ओ फाननानै बे मोननाय बि ओ फैसाजों जौफोरखौ बायनानै लोंहैयो जायनि उनाव उनाव ओ जिनिसफ्राबो फान फाननानै जोबै जोबै जोबैबाय अब्ला मा जायो ओ बिसि फिसा बिसिफोर दोननाय बा न'खरनि सुबुंनि ओ खरस जानाय दोननाय बा न'खरखौ सामायनो थाखाय दोननाय रांखौ बियो बिनानै लाङो, जेब्ला बियो रांफोरखौ बिनानै मोना मोना जायो अब्ला मा जायो ओ न'खराव दावराव दावसि खालामो जोफाय जोसि खालामो ओम बेबायदिनो बिदि दावराव दावसि जानानै थांनाय समाव बे लोंहैगोन लोंनानै फैनानै न'आव दावराव, खालामफैगोन ओ जायनि जाहोनाव न'नि सोद्रोमाफोरा गोबां दुखु, बा सैनांगौ जायो आरो गथ' गथायफ्रा बा बिसिफ्रा ओ सुखु गोजोनै थानो मोना जायो लासै लासैनो बिदिया बाङो आरो गावनि न'आव जा एसे दोन सम्फथि दंमोन बेफोरखौ ओ फानै फानै फानजोब। होबनायनि उनाव बियो गावबो उनाव सोरगोआव आलो गोजोनै थांनाय बायदि जायो आरो नोंथां एकदमबार रंजानानै औ
थायोना अब्ला बे सुबुंखौ बे बांद्राय जौ लोंनायनायनि फ्राय खमायहोनो थाखाय माबाफोर राहा दं नामा?
राहायाथ' दङ दंनाया नोंथां अब्लाबो बियो एथ' खामानि होआ आरो नोंथां जेन'बा नोङो न सासे लोंग्रा सुबुङा गाव गोसो जानानै गाराब्ला बै सुबुंखौ बियो नों जानला मोनला जौखौ खारहोनो हाखाया नोंथां। जेब्ला गावनि देहायाव ओ खस्थ' मोनगोन बा लोमजानाय साजानाय मोनगोन अब्ला बै समाव गावनि गोसोआव बुजिनाय फैयोब्ला बा गाव साननाय फैयोब्ला जाया आंहाबो न'खर दङ आं बे जौखौ लोंनानै आंनि देहायाव गाज्रि, खालामस्लाय स्लाय आं एसे सोलायनोसै नामा बे बेखौ साननानै जुदि गावनि गोसोआव गोरा लानानै ओ गारनायनि थिरांथा लायोबा बियो जौखौ गारनो हायो आरो नोंथां औ नोंथां आरो बुंनो थाङोब्ला जौआ मोनसे मुलि बायदिबो आरो नोंथां माने गावबा गाव बाहायनायनि सायावसो नोङो ओ जेन'बा एसे एनै लोंनानै थायोब्ला बियो जोंनि ओ देहायाव सोमजिनाय एसे जेन'बा गाज्रि गोहोम जायखौ एसेबाबो दांगारनो हायो नाथाय बांद्राय लोंलाङोबा मा जायो जोंनि देहाखौ उल्था नस्थ' खालामलाङो आरो नों
नगौ नामा नोंथां?
औ नोंथां औ। दा नोंथांनावथ आङो एसे ओ जौवा बा माबायदि सासे सुबुंनि नखर आरो सासे सुबुंखौ ओम नस्थ' खालामलाङोबा फोजोबस्रांलाङो बेखौ आं फोरमायबाय नोंथां। दानिया आंबो नोंथांनियाव ओ फंनैसो बाथ बाथ्रा सोंनो हागोन नामा नोंथां हागोन ना नोंथां अब्ला आं सोंनाया ज जाहैबाय जौ होनोब्ला जुवायाव फैदेरोना नोंथां ओम बेनिखायनो जुवाया माब्रै सासे सुबुंनि बिबदिनो जेनेबा न'खर आरो सुबुंखौ धंस' खालामो ओ बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां मानो हाया जानो अब्ला आं नोंथांनो फोरमायलांनोसै जुवा बुङोबाथ' जोङो बांसिनानो नुनो मोनो माखासे हम फिसानिफ्राइ लानानै गेदेरसिम खेला दुला बायदिसिना बेफोरबायदियावनो माने बादायलायनाय बायदि आरो ना औ जेनेबा बेखौ माबायदि होनोब्ला जोङो नायनो मोनो नुनो मोनोदि फिसा माबानिफ्राय जागाय जेनो हमना ला जों लटारिफोर बायदि खेला आरो ना जाय खेलाखौ जोङो मोनगोन बा बयनिख्रुइ बांसिन लाब जागोननि मिजिं आसाजों गेलेबाय थानाय जायो औ जेब्ला सासे सुबुङा फिसा खेलानिफ्राय जागायग्रोनानै बेखौ गेलेबाय थानानै गावखौ बेहाय जेनेबा समखौ बावगार बा समखौ थांगार होबाय थायो आरोना अब्ला बिदि सुबुङा बेनि मा जायो लाग नाङो आरो मा बुंगोन बेखौ नोंथाङा मिथिगोन ना? निसा नाङो निसा औ माने बेखौ गैयाबानो गेलेनो गेलेनो जाबाय थायो आरो गोसोआ जेनेबा आं फिसा एक्जाम माने बिदिन्थि होनोसै आं फिसानो जेनेबा थासनि होनोसै आं जायखौ प्लेइिं कार्ड होनना बुङो बेखौ फैसानि गेलेदावबाय खेबसे खेबनै माने गेलेबाय जुवायाव नों खेबसे खेबनै गेलेनायाव नोंहा फा एनै मुलाम्फा जादों बा लाबफोर जादों। बेखौनो साननानै नों आरो फिन बेनिख्रुइ जा एफा एनै गेलेदों बेनिख्रुइ नों बांसिन गेलेबाय बा बांसिन रां बिबांनि गेलेबाय नोङो अब्ला बेहाय नोंहा मालाबा थांजाबाय जेब्ला थांजाबाय अब्लाथ' नोंहा गासिबो थांजोबखागोन मानो होनोबा नोङो एसे निफ्रायनो बाराय बाराय गोबां बिबांनि गेलेग्रा जालांबायमोन औ जायनि जाउनाव नोंथाङा फिन गेलेबावनो लुगैगोन थांजादों रांबा थांजानाय रांखौ थेवब्लाबो नोंथाङा गोसोखांनाय नोङा आरो माने आं आरो गेलेबावनो हागोन नामा बे रांखौ मोनफिनगोन नामा बेबायदि लब जायोना सासे सुबुङा रांनि था बागैबाथाय औ बिखौ गेलेफिननो थाखाय बिथाङा गावनियाव फैसा गैयाब्ला न'खरनि फैसाफोर खावना लाबोगोन सिगि सग खालामना बिनानै लाबोगोन जुदि बेफोरबादि नखराव फैसा गैया अब्लाथाय बियो नखरनि माल बस्तु गुदिखौ फानगोन बेबायदिनो जुवाजोंबो दा जेरै नोंथाङा जौनि बागै बुंदोंमोन जौजों गं से नखरा माबायदि सिलिंखार जायो थिग बेबायदिनो जुवाजोंबो गंसे नखरा बेबायदि नोंथां बुंनाय बायदिनो सिलिंखार जालाङो आरो नोंथां औ।
ओं सासे सुबुंनाव ओ बे मोननैबो निसा खानांगौबा मा जागोन नोंथां अब्ला?
अब्लाथ बेबायदि मोननैबो निसिया थानांगौबा सासे सुबुंनि जिउ आरो बेनि नखरा गासैबो सिलिंखार जागोन होननानै आं सानना लायो आरो नोंथां।
हागौमानि बेफोरखौ
औ नंगौ नोंथां जोंहाथ' दा गोबां जुवाफोरखौ नुनो मोनो नोंथां जेरै थासनि जुवा ओमफाय फिसा फिसौ लथारि बिदिनो जोंहा गोबां नि जोंनि अनलाइनजोंबो गेलेनाय नुयो जोङो मबाइलनि एप्सफोराव औ थिग बेबायदिनो जोंहा थिर खेलानिबो बिराद दावराव दावसि जाबाय थायो जायखौ जेसेबां बादा होसेयावबो जों दिनैसिम बादा होनो हायाखै आरो नोंथां।
सैथो नोंथां
औ बेवहाय आं नुनो आरो खोनानो मोनदों जायगाफोरनि सुबुंफोरखौनो थिरखेलायाव जाय एसे दानदों बेनिख्रुइ बांसिन मालाबा मोनो बेनिख्रुइ बांसिन दानफिनो आरोना जि मोननायनिख्रुइ बेयावनो बिथांमोना गोबां लस बा खहा जालांबाय। बेफोरखौ बिथांमोना बुजिनानैबो बुजियैबादि दासिमबो गेलेबाय थायो आरो।
हारि बा सासे सुबुंनि थाखाय होनबा मोनफ्रोमबो ओ जिउ माहारिनि थाखाय जोबोद मोनसे बिस गोनां मा होनो बेखौ जेनबा मोनसे बिस गोनां बेसादानो जाहैबाय ना नोंथां जाय जोंनि देहा सोलेरजों लोगोसे जों जोंनि न'खर बा जोंनि धोन सम्फदि गासैखौबो सिलिंखार खालामनायनि मोन खालामलांनो हानाय मोनसे बिस गोनां बेसाद ना नोंथां अ-अब्लाथ जों बे ओ जेनबा जौ आरो जुवाफोरखौ जोङो हागौमानि इसेबां जानगारायाव थांनांगौ ना नोंथां आरो जों हागौमानि बेखौ फोजोबस्रां फोजोबस्रांलांनो नाजागोन नंगौ जाहाथे जोंनि ओ
औ नंगौ औ नंगौ जौ आरो जुवाजों जाय सुबुङा गफ'ना थायो नोंथां बे सुबुङा अलसिया जायो नोंथां जाय जौ जुवाजों थाबाय थायो बे सुबुङा जेबो खामानि हाबा हुखायाव उदाय रोङा आरोना मानि जेबो हाबा हुखाखौ बियो मावनो गोसो जाया आरो आरो बे थांखिया मा जायो हदाय आं माला जौ मोनलोंगोन माला आङो जुवा गेलेनानै
अ नोंथां अब्ला बै सुबुङा माबायदि जायो जेनेबा बेहा नैबे जोंनि ओ बुहुमजों जेबो मोनदो गैया माने बेहा गावहा गावनि मोनसे आलादा बा एखुथा रायजो बायदि बा बुहुम बायदि जाहैखायो जेराव बियो थांनो मोनाबानो दा थानो मोनाबानो बियो गावनि गोसो आरो गोरबोआव गोजोननाय मोना ना नोंथां? अब्ला नोंथां जोंथ दिनै जौ आरो जुवानि फारसे मोजाङैनो सावरायबायना‌ नोंथां होमबा आसा खालामनो जेनेबा जोङो इयुन जोलैफोरखौ बिनिफ्राय गोजानाव लाखिगोन ना नोंथां?
बेफोर जौ जुवा फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनायनिफ्राय गोजानाव लानो थाखाय जों सांग्रांथि मेलफोरखौ लानाया गाहाम जायो साखाथिनि जायगाफोराव जायनि गेजेरजों जोङो बेफोरखौ गारहोनो हायो नामा बेखौ नोजोर होनानै आरोना नोंथां
नोंथांजों बिदि ओंथिगोनां
आंबो नोंथांजों बेफोरनि बागै माखासे बाथ्रा खौ सावरायलायनानै गोजोननाय मोनदों नोंथां आरो माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथिदों आसा खालामो आंबो नोंथांनो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिहोनो हादों होननानै औ जागोन नोंथां उनफोराव लोगो मोनोब्ला जों आरो फिन खेबसेबाव बेफोरनि बागै गुवारै सावरायगोन नोंथां औ जागोन दे नोंथां दे गोजोन्थों।
गोजोनथों